हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा? जोबोद मोजां। दा अब्ला जोङो लाइमोन फोरनि आथिखालाव थांनानै थानायनि र हा बिनि सायाव सुंद'यै सावरायनि नामा?
औ हायो
जोबोद मोजां नोंथाङा फिननाय खौ होग्रदो आं नों नोंथांनियाव सोंथिखौ खालामग्रोनोसै सिगां नोंथाङाबो दा उनाव खालामनो हागोन। सास से लाइमोना जिउआव जाफुंसारनो थाखाय मा मा खालामनाया जिउआव गोनां नोंथाङा बेखौ सुंद'यै फोरमायदो। औ सास से लाइमोना जिउआव जाब फुंसारनाय जिउ दानो थाखाय मा मा खालामनाया गोनां?
उम जाफुंसारनाय माने आ गावनि कोरियारनि सायाव ना ओरैनो न'-न'खराव मोजाङै थानाय
नोङा नोङा नोङा माने बेयो गावनि केरियार केरियारजों लोगोसे लाइफ टाइम बेयो माने जाहाथे साक्सेस बिदि बिनि सायाव आरो
ससे लायमोना
औ सासे लाइमोना दोनैनि समाव जाफुंसारनोब्ला मा मा खालामनाया गोनां? बा मा मा सोलोंनानै सासे मानसिया जाफुंसार दानो हायो बे खौ आं
ओ गिबि गिबियावनो आं बुंनो सानदों खि गिबियाव हा सासे लाइमोना गावनि बिमा बिफानि खोथाफोरखौ मानिनानै बा गावनि गोसोजों जाया जाया गावा जाय लाइमोना गावनि कोरियार बानायनो थाखाय जाय बिथिङाव बिहा बांसिन इन्ट्रेस्ट दं बिखौ सिगांग्रो बियो मावग्रोनाया आं बेखौ सानग्रोयो आरो। बिनि उनावहायसो थांनानै बै कोरियार बेखौ उनाव बाना हायोना हाया बे उननि खोथा गावनि दु इन्टारेस्टखौ लानानै गावनि हबियाव गावहा जायखौ खामानि मावनो मोजां मोनो थ' सोरबा लाइमोना खेला गेलेनायाव बा हबि जानो हागौ बिनि खेला गेलेनायाव बिनि हबि जानो हागौ बा बिनि मिउजिक बा लिटारेसार जिथु थुनलाइ सोमजिनाय सोरजिनाय थुनलाइ सोरजिनाय नङाबा मेथाइ मिउजिक मेथाइ खननाय मोसानाय मुसुरनायावहा बिहा बां हबि थानो हागौ। सोरबा फरायनायाव हबि थानो हागौ। बेबायदिखौ लानानै गावनि के
थांखिखौ मोनहोनो सिगां बै सुबुङा मा मावग्रोनायखौ ओ गोनां सानो नोंथाङा बे मानो होनोब्ला गिबियाव जोङो सोलोंथाइखौ से नाम्बाराव दोननो हायो नङा होमबा बेबायदिनो नोंथांनि
सोलोंथाइखौ से नाम्बाराव दोननानै जुदि बियो थाङो जाय लाइमोना थ' गावनि जिथुबा हबि थायो इन्ट्रेस्टफोरखौ बियो मावफुंजोब नो हायाबो जानो हागौ बेखायनो दा ओ बेबायदियैबो थाङो सोरबा र' हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों औ थ' लाइमोन सासे सासेयाव बेनो आ केरियार दानोबा ओमानिया बे मोजां फार्स्टआवहा गावनि जिथु फरायनायखौथ' फरायखानांगोन बेसिक इडुकेसनखौ जिथुबा बेसिक इडुकेसनखौ लाथारनांगोन बियो औ बिनि उनावहाय गाव गावनो वबेयाव थाङो बा केरियारनि थाखाय नै क्लास
मोजां मोनो
मा मावनानै औ मा मावनानै मोजां मोनो औ औ गावनि हबिया अबाव दं जुदि बे लाइमोना गावनि हबिखौनो जुदि केरियार बानायनो हायो बेयावनो गावनि जाफुंसारनाय बा गावनि बेखौ बानायनो हायोबा मोजां बे बांसिन सान खुसियाव थानो हायो आरोना उम बे लाइमोना गावनि हबियाव जुदि केरियार बाहायनो हायो अब्ला बांसिन खुसि थायो लाइफआवबो जिउआवबो उनाव गावनि बोराय थैजासिमबो बे खुसि थान थांगोन सोरबा लाइमोना जुदि गावा हबिखौ जुदि गावनि हबि बा पेसनखौ करियार बानायलांनो हाया गासैबा बियो बांसिन गोसो दंमोन बिसोरो एसे प्रब्लेम जायो उनावहाय थांनानै जे उनाव साख्रि मावदोंबावोबा मसो साख्रि मावदों गावनि हबिखौ कमप्लिट खालामनो हायियावहाय पेसनखौ कमप्लिट खालामनो हायियावहाय एसे दुखु जानानै थायो लाइमोना
औ
बेखायनो आं बुंनो सानोदि दायो सासे लाइमोना गावनि केरियार बानायनोबा फार्स्ट बियो गावनि हबि आरो पेसनखौ सुस खालामग्रोनांगौ बेवहाय जुदि थांनो हायाबाबा बिनि सिटुवेसना बिनि आबहावा इनभाररनमेन्टफ्राव बेखौ जुदि सापर्ट खालामाखै अब्लानिया बियो गावनि बेखौ दस्राव सिफ्ट खालामनो हायो गावनि फरायनायजों दा गावनि इडुकेसन कुवालिफिकेसना गावनि रोंगौथिया बेसेबां दं स्किल बेस नलेज बेसेबां दं बे सासे लाइमोना बेखौ लानानै बे केरियार बानायलाङ नो हायो आरो बे थांनानै बेयो जाफुंसार जानायखौ आं सानो स्किल बेस नलेज बा गावनि इडुकेसन कुवालिफिकेसनखौ लानानै बियो फरायबा मोजां बेखौ लानानै बियो सासे लाइमोना गावनि जिउखौ जाफुंसार होनाय साननायखौ आं सानो।
आं नोंथांनाव सोंथि खालामबावनि बे बेबायदि सम बैसोआ बबेखिनि समनि फ्राय जागायनानै बबेखिनि समसिमाव फोजोबब्ला फोजोबनो हानाया ओ मोजां सानो नोंथाङा? मोनसे केरियार दानो जाफुंसारनायाव
जाफुंसारनो केरियारखौ दोननाया दा जोंनि भारत सरकारा जिथुबा साख्रिफोरनि थाखाय बा बेफोरनि थाखाय स्किल बेसज नलेज बेफोर थानायनि थाखाय बा जोंनियावहा करप'रेट जबफोर दङ प्राइभेट जबफोरावबो जों मोनसे बैसो खाना होदों, जायहा एख्सपिरियेनस गैया एख्सपिरियेनस गैयैनि थाखाय बैसोखौ खानानै होदों जुदि जायहा एख्सपिरियेनस थायो बिसोर बैसो गोराबाबो प्राइभेटयावबाबो मोनो माने जुदि केरियारखौ दानोबा बा स्टिआर खालामनो बा जों लाइमोन बैसो हमना एराउन्ड ओइटिन अथ्र बोसोर बा सारि सथ्र बोसोरनिफ्रायनो जे भारतनि रौनिया हानजायावबो जों जयेन खालामनो हायो थांनो हायो बिनिफ्रायनोसो साहा लाहोयो लाइमोन बैसोआवहा जुदि केरियार दानोबा आरो बिनाव गभनमेन्ट अफ इण्डियााया नै जोंनो भारत सोररकारा एराउन्ड थार्टिफाइभ एस सिम एस टि जों जा एस टि रिजारभेसन थाग्राफ्रा थामजिबा बोसोर बैसोसिम जों गावनि केरियारखौ बाहायनो हायो बा साख्रि लानो हायो। आरो आसाम गभर्नमेन्टआ आसाम आसाम सोरखारा जोंखौ ब्रैजिथाम बोसोर बैसो सिम जोंखौ दाबो गावनि केरयार बानायनाव साख्रि मावनो जोंखौ इलिजिबोल खालामनो होदों आरो बैसोयावहाय बेसिम आंनि मथेबा दायो जेसां हायो थाब लानाया मोजां केरियार बानायो एराउन्ड ओ जिदाइननिफ्राय जिदाइन बोसोर बैसोनिफ्राय स्टार्ट जायो नालाय एरावनट जिदाइननिफ्राय थामजि बोसोर बैसोसिम केरियार बानायनाया मोजां साबसिन सानना लायो आरो आङो
जोबोद मोजां
औ
नोंथांसिम साबायखर थाबाय थार फिननाय होनायनि थाखाय आरो उम आथिखालाव नोंथाङा सानो नामा हौवाफोराल' मोजां केरियाराव थांनो हायो हिनजावफोरा थांनो हाया नोंथाङा बेनि सोमोनदै मा सानो
केरियाराथ' नै ओम हौवाफ्राल' थांनो हायो बे खोथा नङा हिनजाव आथिखालाव हिजावफ्राबो बुहुत मोजां मोजां केरियार बानायगासिनो थांनो हायो हायार पस्टआवबो थांनो हायो केरियार लानानै जोंनि भारत हादरनि राष्ट्रपतियानो नै दायो हिनजाव मानसि औ सेकेणड वमेन सेकेड टाइम नामा फार्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ इण्डिया प्रतिभा पातलमोन सेकेणड टाइम द्रौपदि मुरमु सेकेणडआ बेबायदिहै आरो हिनजाव मानसि निफ्रायनो मेरला दं जोंनि थांनाय बोसोराव ओ थांनाय बारनि आसाम सोरखारनि केबिनेयावहा फाइनान्स मिनिस्टाराबो हिनजाव मानसि फार्स्ट हिनजाव मानसि फाइनन्स मिनिस्टारा आसामनिफ्राय औ बेबायददिनो हिनजाव माहारिया मोजां मोजां खेरियार बानायनो हायो ओ थांनानै मिउजिकआव दं डान्सआव दङ कालसारावहाय थांनो हायो ओरै सिनेमा मुभिफ्रावबो थांनो हायो मोजां केरियार बानायनो हायो हिनजाव माहारिया आरो बिदिनो फेशन श' थ्रुयैबो थांनो हायो फेशन श' खालामनानै दिन्थिफुंनाय औ आरो औ रौनिया हान्जायावबो दायो नै गोदानै आ भारतनि रौनिया हान्जा जिथुुबा इण्डियान आरमि होनना बुङो बेहायबो अमेन अफिसारफोरखौ हिनजाव अफिसार्सफोरखौ कमिसन खालामो दाना गिदिर पस्टसिम लाङो बिसोरखौबो ओ कर्नेलसिम दं खोमा दासिम आं मोनथिनायाव
नोंगौ
बेबायदि बिसिम लांना थांदों आरो जोंनि फाइटार पाइलट जिथुुबा फाइटार सालायो फाइटार प्लेन सालायो बिदि बुं फाइटार पाइलट हिनजाव मानसिबो दं भारतनि भारतआवहाय बेबायदिनो जोंनिनो औ
जोंनि बर'फोरनियाव ओ बेफोरबायदि फरायनो हानाय फरायस साफोरखौ बा गोसो गोनां ओ हिन्जावसा
मा होनदों खेबसे रिपिट खामनो हागोन बा कुइसनखौ? बुदों हेल' औ खोनादों खोनादों दा आरो खेबसे रिपिट खालामनो हागोन नामा कुइसनखौ औ सोंथिखौ?
जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि ओ हिन्जाव आइजोफोरनिफ्राय बेबायदि गिदिर खामानि मावनो हानाय ओ उननि समाव फैगोन होननानै
औ आङो दायो आसा खालामो जिथुबा जोंनि बड'लेण्ड स कारा एसे हिनजाव माहारिनि खामानि था खाय मावबोगासिनोबा जोंनि आसाम सर खाराबो खामानि मावगासिनो। अबियसलि था दा बुंनो हायो नै थामजि थाम पारसेन्ट जिथुबा थार्टिथ्रि पारसेन्ट रिजार्भेसन फर अमेन पार्लियामेन्टआवबो थागोन जोंनि आसाम लेजिस्लिभ एसेमब्लियाव थागोन बे जुदि मोजाङै इमप्लिमेन्ट जायोबा डेफिनेटलि जोंनि बर' माहारिनिफ्राय फैबो जों एम एल ए मिनिस्टार मोननो हागोन हिनजाव हिनजाव एम एल ए मिनिस्टार मोननो हागोन उनावहाय फिउचाराव दाखालिबो गोदानै हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि ओ बिसिया औ औ औ दे दे थेंक इउ।